हेलोव खलुमबाय नोंथां
औ औ खुलुमो
आंनि भइसकखौ खोनायदो ना नोंथाङा
खोनादों औ
अह नोंथांनाव रायलायनो हानाय माबाफोर मोजां आयदाफोर दङ नामा
ओ आयदा आयदायाथ‌ दङ गोबां।
औ जुदि गैयाब्ला आ आङो बरफोरनि बागै रायज्लायनो सानदोंमोन माने जोंनि बुहुमावथ गोबां बरफोर दं नालाय मोनसे ल रोखोमनि बरफोरजोंनो मोना गोबां रोखोम रोखोमनि बरफोर नुयो दा बेखौ लानानैनो आं एसे सावरायनो लुबैदोंमोन आरो नोंथाङा बे आयदाजों जेबो गैयाना
ओ मोजां खोनायासै
अ आं दा बरफोरनि बुहुमनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बरफोरनि बागै रायज्लायनो सानदोंमोन। नोंथाङा बे आयदाजों जेबो उसुबिदा गैयाना
ओहो गैया रायज्लाय जागोन
औ दे होमबा ओ नोंसिनि साथामाव जोंनि जुदि बरफोर होननानै बुंङब्ला मोनबेसे रोखोमनि बरफोरनि बागै सावगारिया नोंथांनि गोसोआव बेरखांफैयो
मोनबेसे रोखोमनि बरफोर
बांसिनैथ' आं जुदि सानोब्ला आंनियाव सा मोननै रोखोमनि नुयो जेरै सानजारि आरो गलफेरा होननाय नाथाय बेनि अनायैबो गोबां रोखोम दंबावोसै जानांगौ जेरै-ओ खित्रारै ना मा होनना बुङो? आ। आरो गुबुन-गुबुन रोखोमनि दंबावो आं बे मोनथामखौल गोसोआव फैयो। जेरै बिसोरनि रायलायनाय रायज्लायनायनि ओ-ओ आयदाया बेलेग। जायोे‌ जेरै गलफेरानि रायलायनाय आयदाया बेलेग जायो।
अ रायलायनायनि सायाव सोनारनानै बे बाथ्राखौ बुंदों ना माने?
औ रायज्लायनाय माने गाननाय-जोमनायफोराबो एसे। आलादा जायो जां‌ नोंथाङा मोन मालाबा नोजोर होफेरदोंना? दा नाथाय एसे गोरोब ओम गासिबो बर'फोरनि गेजेराव। गाननाय-जोमनायफोरा एसे गोरोबफेनो हमहांबाय मानोना जोंनि गेजेराव। ओ मबाइल जामबुंफोरनि बाहायनाया बांबोबाय नालाय। बेनिखायनो रायज। ज्लायनायफोराबो एसे गोरोबहांबाय नाथाय अब्लाबो एसे जों नुयो आरो। फारागथिखौ नोंथाङा मालाबा ओ नोजोर होफेरदोंमोन ना?
औ होदों ओ गाहाइयै। माने बे गाननायखौ बांसिनै एसे। जुदा-जुदा रोखोमै जानाया आरोना ओ। बांसिनै आइजोफोरनि बेलायाव एसे। बांसिनै नुनो मोनो मानोना। ओ जुदि एरै। सोनाबारि बिथिंखौ नायहरोब्ला बांसिनै माने। दख'ना बेबायदि गान्नायखौ नुनो मोनो आरोना। ओ औ जायखौ लांगा दख'नाबो होननानै बुङो ना?
औ-औ।
औ बानिफ्राय ओ जुदि एसे। सोनाबारिनि बिथिंनिफ्राय एसे बारनानै जुदि नायहरोब्ला। दख'नाखौबो गानो ओ नाथाय माब्लाबा। न'आव थानाय। बा न'आव थानायनि अनगायैबो माब्लाबा माने। बै मोनसे रोखोमनि दख'ना जे अग्रं दख'ना होनो।
औ-औ। अग्रं दख'नाया बै मेख्ला दख'ना होननायखौनो बुङो नामा अग्रं दख'ना?
ओ। मेख्लाबो थांजोबला माने बेयो मोनसे सानजारि। ओ आइजोफोरनि मोनसे गानग्रा खौनो होननांगोन माने।
अ मेख्ला माने हारसाफोरनिखौसो होनना बुङोना मेख्ला?
औ-औ-औ-औ मेख्ला सादोराथ' गुबुन हारिनि जाबाय आरो। औ बेबायदि ओ अग्रं दख'ना दङ' दा बेनि बेलायाव एसे। जुदा-जुदा जानायखौ नुनो मोनबाय आरो-आरो ओ। खालि बे जायगानिफोराल' नङा बेनि बेलायाव खायसे ओरै। सोनाबारि बिथिङावबो माने लासै-लासैैयै बे गाननाय। ओ खौ माने आजावनानै लानायखौ नुनो मोनदों बा गानदों आरो।
सोनाबारि बिथिं माने जेरै-ओ गुबुन हादोरारि गानग्रा जोमग्राखौ।
गुबुन हादोरारिखौ होनाखै माने जोंनिया जुदि रावसाखौ लायोब्ला। सोनाबारि होनबाथाय क'क्राझार एरियाखौ होननानै बुङो। होगोन आरो माने रावसा अ। रावसा बिथिंखौ नायनानै होनदों आङो माने हादोरखौ लानानै आं बुङाखै आरो। ओ माने जोंनियावथ' मा जायो। ओ रायज्लायनाय रावनि गेजेराव आरो। ओ माखासे। ओ बिथिङाव जिहेतु बे राव बर'फोरनि जिहेतु राव रायज्लायनाय। नाय बेखौ माखा खासे सानसुमैफोरा माखासे बाहागोआव रानलांदों नङा होमबा जेरै सोनाबारि होन सानजायारि होन बा दैखं खोलायारि होन बायदि ओ बेबायदिनो माखासेया माने मोनथाम माखासेया मोनब्रै बेबायदियाव बाहागो रानलांदों आरोना दा बेनि बेलायाव होन होनदों आङो रावसानि बेलायाव सोनाबारि होन्नानै बुंदों हादोरनि बेलायाव आं हादोरनि बेलायाव जुदि सोनाब बारि होनबाथाय जोङो बर'नि अनगायै जेथु गुबुन हादोरारि फरेनारफोरखौ बुङो नङा होमबा दा आं बे खौ बुङाखै आरो रावसानि बेलायावसो आं सोनाबारि होननानै बुंदों जायखौ जा ओ राव माने जायखौहाय क'क्राझार एरियानि जेतु राव रायज्लायनाय बेखौ हमनाय जायो आरो बे बेलायाव आं बुंदों आरो दा बे बेलायावबो माने बे जेथु ओ नोंथाङा बुंदोंमोन नङा होमबा गवालपारिया बा ओ गुबुन जेथु जाय जायगायाव एसे सानजारिफोर दङ सानजारि बर'फोर बेयाव माने गाननाय जोमनायनि बेलायाव जे अग्रं दख'नानि बाथ्राखौ आं एसे आव आवगायाव बुंदोंमोन बे जेथु अग्रं दख'नानि बाहायनाय बेखौ दायो ओरै क'क्राझार ओनसोल लनि बर'फोराबो खायसे बिथिङाव माब्लाबा न'आव थानायाव माब्लाबा बेबायदिनो ओरैनो थानाय समाव मानि गाननायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिखौ आं होनदों
दाथ' क'क्राझार ओनसोलाव जेरै बिसोर गानग्रा जिखौथ' जों दा नै सानजाहा गासैबो बर'फ्रानो गानफ्रामजोबो नङा होमबा दा लांगा दख'नाया गोदो-गोदाय दाय बुंनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदाय जु लांगाफोरखौ जोंनि सानजारिफोरा गानामोनबो जानो हागौ खम गानोमोन जानो हागौ। दाथ' नाथाय लांगाफोरखौथ' गासिबो बर'फ्रानो गानजोबो जिखि जिखुनुु रोखोमनि बर'फोर थाया मानो दा दाथ' आरोबाव बेनि अनगायैबो गोबां गोदान-गोदान ओ डिजाइनार आगर एग्राफोर ओंखारबावदों जेरै ओ हाव हावस अफ आगर होननाय बेबायदि ससियेल मिडियानि पेजनि गेजेरजोंबो बिथांमोना दिन्थिफुङो आरो फानोबो बिथांमोनहा दा एसे गोदान मुगायारि सोसननायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेबायदि गाननाय-जोमनायफोरावबो दा आं दा एसे सोलायबोनो हमदों गोदोनिख्रुइ आरो
औ
नोंथाङा जि सानजारि आरो सोनाबारि होनना बुंदोंमोन दा बेखौ सानजायाव थाग्राफोरखौ सानजारि होनना बुंबाय नामा नोंथाङा?
सानजारि मानि ओहो सा सान जायाव थाग्रा माने रावसानि बेलायावसो आं होनदों दै माने हारिनि बिथिङाव माने होनाखै। रावसानि बिथिङाव जिथु माखासे बाहागोआव राननाय बेबायदिखौ होन दों माने सानजारि, सोनाबारि बा दैखंखोलायारि होन्दों जायखौ गवालपारा एरियानि ओरै ओनसोलनि रावसाफोर बा राव रायज्लायग्रा माने बिसोरनि रायज्लायनायनि गेजेराव मा जायो एसे फारागथि थानायखौ जों नुनो मोनोना ओ औ माने जायफोरा माने बेवहाय जेतु कक कक्राझार ओनसोलनि राव बियो मा ओ जोङो बेखौहाय लिरनायाव बाहायो नङा होमबा ओ बेबायदिनो माखासे ओ माखासेल' नङा माने मावख'फोराव बा अफिसिएलि बे मान गोनां रावखौ बाहायोना
औ औ।
औ दा बे मानगोनां ओ राव बाहायनायनि बा रावसा बाहायनायनि बे बाथ्राखौ आं बुंदों आरो।
औ दा जोंनिया नै ओ जोंनि आं ओरै सानो आरो बेबायदि सानो आङो दा जोंनिया सानजारिफोरा जोंनिया रायज्लायनाया एसे गुबुनना। दा बेवहाय जोङो गुबुन हारिफोरजों गोरोब फानानै एसे थानायनि थाखाय जोंनि रायज्लायनाया एसे गुबुन जायो, ओरै बायदि मोनो आरो आङो। दा क'क्राझार ओनसोलनि औ बर'फोरखौ नायोब्ला बिसोरो गासिबो गासिखौबो माने ओ गोथार बर' रायज्लाय जोबथारो आरो बिसोरनियाव माने बिसोरनि रायज्ला जेबो हाबसन हुबसन जाया। दा जेरै जोंनि ओ जोंनि रायज्लायनायखौ बुङोब्ला जोंनिया एसे हारसाफोरनिबो हाबदेरनो नागिरो मालाबा एसे इंराजिखौ सोदेरो रायज्लायनायाव, दा बेबादिया आं सानो सानो आरो दे बेबायदि रायज्लायनाय जोंनि जानायनि जाहोना ओ दा जोंनि जायगायाव जे गुबुन-गुबुन हारिजों जोङो गोरोबनानै थायो बेनि थाखाय जोंनि रायज्लायनायाव बेयो गोहोम गोग्लैलांबाय खोमा होननानै आरो बेबायदिनो सानजारै रायज्लायनाय महर मोनलांबाय खोमा होनना। दा बे बेबोथ' ओ खेत्रारै ना मा होनना बुंगोन बेखौ गवालपारा ना मा होनदोंमोन नोंथाङा?
ओ दैखं खोलायारि होनो आरो जायगाखौ गवालपारा होननानै बुंगोन गवाल औ औ।
बिराद ओ आलादा जायो। नङा होमबा? दा बेखौ नोंथाङा मानि थाखाय आलादा जायो होना सानो?
बियो माखासे बिथिंनि थाखाय जायो बे माब्लाबा बेयाव जग्राफिकेलि बा बुहुमखौराङारि बिथिंनि जाहोनावबो जानो हानाय माब्लाबा समाजारि बिथिंनि जाहोनावबो जानो हानाय माब्लाबा गावजों गाव फोनांजाबलायनो हायैनि जाहोनावबो जानो हानाय। जेरै जों मा होनो
गोजान गोजान थायोब्ला एसेब्लाबो थांनाय फैलाया खम जायो। नङा होमब्ला?
औ औ।
दा थांनाय फैनाया जुदि खम जायोब्ला रायज्लायनायाबो खम जालाङो। दा बेबायद दियावहाय बिदिन्थि हिसाबै जुदि लायोब्ला जुदि गवालपारा आरो क'क्राझारखौ लायोब्ला जोङो जुदि एसे बेयाव मोनसे मा थागोन सिमा थागोन। नङा होमबा? दा बेयाव माब्लाबा ओ क'क्राझारनियाबो गवालपारायाव एसेबां थाङाबो जानो हागौ। बा गवालपा रानियाबो क'क्राझाराव फैया जानो हागौ। दा बेयाव मा जायो गावसोरहा मोनसे ओ समाज थायो। बे समाजावनो गावसोरजों गावसोर रायज्लायलायबाय दा रायज्लायलायनायनि गेजेरजों माखासे बेबादि ओ ओ जग्राफिकेलि बेबायदि गोजान गोजान थानायनि जाहोनाव बिसोरनि रायज्लायनायाव बेबायदि ए से एनै माब्लाबा रिंसार नायाव रिंसाराव रिंसार बोनायावनो होन माब्लाबा सोदोब बुंनायावनो होन बेबायदि एसे एनै सोलाय सोल'आ जायो आरो। आरो बेबायदिनो नोंथ थाङा दहाय बुंलांबाय जे-ओ जे जायगायाव
गोबां रोखोमनि बर'नि अनगायैबो जिहेथु गुबुन हारिनि मानसिफोरबो थानो हागौ दा बेबादियाव बिसोरजोंबो सानफ्रामबो जिहेथु फोनांजाबलायनाय जायो बा रायज्लायलायनाय जायो। अखानायब्लानो लोगो मोनलायो नङा होमबा दा बेबायदियाव बिसोरनि गोहोमा बो एसे बारबाय दा बेयावनो बर'जों लोगोसे गुबुन हारिनिखौबो बिसोर रायज्लायबाय बेबायदिया एसे एनै सोलाय सोल'आ जायो आरो।
दा जोंना बेबायदि गुबुन गुबुन ओ रो खोमनि बर'फोर गुबुन-गुबुन रोखोमनि रायज्लायनाय गुबुन गुबुन गाननाय जोमनायाव अब्लाबो जों मोनसे फोलेरनियानो बेबायदिनो जोंङो समायनायै रायजो जालायनानै दं नंङा होमबा नोंथां जों रावबो एना एनि गैया जोंङो नोंनिया बेबायदि होननानै जों जे बो एना एनि खालाम-खालामलाया दे बेबायदिनो जोंना समायना रमायनायै जों रायजो खुंलांगासिनो बेबायदिनो थालांबायबो थानांगौ इयुनाव। नंङा होमबा नोंथां दा जोंना स नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै नोंथांनिफ्राय गोबां मिथियै बाथ्राखौबो मिथिनो मोनबाय बेनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय। ओ अब्ला दोन्थ'नोसै नामा नोंथां गोजोन्थों।
औ औ दे गोजोन्थों नोंथांनिसिमबो।
दे।